ह ओं दंथ'यो ओरैनो
नोंगौ गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ दे
नंगौ बिदिब्ला जों नोंथां मोनसे टपिक मोनसे टपिक बिनि सायाव नोंथांजों रायलायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा ओरैनो दङोना
औ दंथोयो
नंगौ जों बिदिब्ला जों जानाय आदारनि सायाव जों सावरायगोन। नंगौ नोंथाङा मा मा जामुंफोर बा मा मा आदारफोर। जानानै मोजां मोनबाय नोंथाङा नोंथांखौ गोदाय खावलायनाय जाबाय
ओम जानाय आदार होनोबा जोङो माने जोङो सुबुं माहारिया माने फुंङाव फुंनिफ्राय सोरांनायनिफ्रायनो माने मोनाजासिम जोङो आदार जानानैनो माने फुरा दिनानो थां थाङो आरो जोंनियावहाय बिदिनो जोङो फुङाव बिदिनो ओंखाम जायो खायसेया बिदिनो फिथाइ सामथायाइ बिदिनो सोरबा सासेया। माबा जायो बायदिसिना फ्रुइटसफोर जायो बायदिसिना जुसफोर लोङो। बिदिनो जोङो माने बेफोरखौ जों जानानै थायाबानो माने जोंना जिउआ माने बेयो आरोना आरो बिदिनो थिग बिदिनो एखे जेरै एम्फौ एनला। बिदिनो जिब जुनारफ्राबो माने दिलिग सोरांनायनिफ्रायनो मोनाजासि माने आदारखौ नागिरै नागिरै नागिरनानै माने दिनानो बारग'लांजोबो आरो बिसिनिया बेफोरो हमना ला मासे मोसौ मोसौआ। फुंनि सोरांनायनिफ्राय गांसोखौ अबाव मोनगोन अबाव मोना नागिर नागिर। नागिरनानै बिसोरो एसे खस्थ'यै माने आदारखौ बुथुमै बुथुमै। सानसे माने दिनखौ बारग'होलाङो आरो आरो बिनि सायाव दै दैबो गोनांथि जायो दैबो लोङो बिनि सायाव। बिदिनो थिग बिदिनो एमफौ एनला फ्राबो बिदिनो अबाव मोनगोन अबाव मोना दंफां बिलाइ बिगुर बायदिसिना। माने नागिरै नागिरै नागिरनानै सानफा एफा। बिसोरो आदारखौ माने नागिरनानै माने। थांनानै थानांगौ गोनां जायो आरोना बिदिनो मानसि सुबुं माहारियाबो माने थैजासे माने आदारनि खिथु खिथु खारनो गोनां जायो आरो
औ
उम दे नोंथां नोंथां मिथिनायखौ एसे खोन्थादो आं दाहाय लास्टाव एसे बुंबाव
जागोन बिसेखि दा जोङो सावरायगासिनो दं आदारनि सायाव जोङो जानाय आदारनि सायाव नंगौ जों आदार होननानै बुङोबाथाय जेखिन नोंथाङानो फोरमायबाय
आ
माखासे बाथ्राखौ होनबाबो आं एसे बुंफोरना होननानै बुङोबा नोंगौ जों अनेक रोखोमनि जों आदार जायो
उम
जेरै जों फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै माखासे जोङो जामुं फोर लानानै ओंखामनिफ्राय लानानै माखासे जोङो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै माखासे जोङो मुवा बेसादनि फ्राय जों लानानै जोङो आदारखौ हैदों आदार होननानै बुङोबा जोङो
फुङाव नंगौ जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोहा फुङाव फुंनिफ्रायनो जोङो मोनाजासिम आदारखौ जायो। एबा आदार एबा जों जानानैनो जोङो दिनखौ जोङो खाथाय हरनाय जायो हग खाथाय हरनाय जायो जेरै जोङो साहा मुरि बायदि बायदि गाइखेर बेबायदिनो जोङो माखासे कलमुल फिथाइ सामथाइ जोङो जानानै थालिरफोर जानानै आफेलफोर जानानै बेफोरबायदिनो जोङो जायो। बेफोरबायदिनो जानानै जोङो फुंनि समाव बेफोरबायदिनो जायो खायसेया खायसेया बेदिनो नोंथां बुंनायबादिनो रुटि जायो। खायसेया जुदि ओंखाम जायो बेफोरबायदिनो आरो माखासे जोङो जायो जोंनि सानसेनि जिनाखि जानाय बे जानाया सानसेयैनो जोङो
आदारखौ जोङो जायो होननानै बुंनांगोन माने मोना सान फुंनिफ्राय मोना दासिम जोङो आदार खौ माने लिमिट गैयै जोङो जाबाय थायो होना होनांगोन सुबुं माहारिया माखौ मोनो बेखौ खौनो दा फुुंआव ओंखाम मोनबा ओंखाम मोन जालायबाय बेलासियाव जुदि माखासे फिथाइ- सामाइ बेफोर मोनबा फिसाइफोरा सामथाय जालायबाय। हाथाय बाजाराव थांबा थिग बिबायदिनो बिदिनो माखासे जोङो सावमिन म'म' बिदिनो माखासे जोंनि फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिनो जोङो जानानै सानसेनि समफोरखौ बेफोरबायदिनो जोङो जानायजोंनो जोङो फाथायहरनाय जायो नंगौ जोङो आदार होननानै बुङोबा दिनै सुबुं माहारियाल' नंङा गासै जिब जिनथ' गासै एम्बौ एनलायानो होन जिबौफोरानो होन जिब जुनारानो होन माखासे अरन बारियाव थानाय जिब जुनारफोर जेरै मोसौ मैसो गासैबो बोरमा गासिबो दाउ हांसोनिफ्राय लानानै गासिबो जिउयारियानो आदारखौ नांगौ एबा आदारखौ जों ओ नागिर नागिर जायो जेरै जोङो बुनांगोन माखासे जिब जुन्थुफोरा जेरै ओहोम बोरमाफोरानो होन मोसौफोरानो होन जिखुनु दाउसिन दाउला जेरै दाउस्रिफोराबो गोबां आदार नागिरनानै बिथांमोन हालाय बिलाय जायो जेरै दाउखाफोर आदार नागिरनाया हालाय-बिलाय जायो अबाव मोनगोन अबाव मोना बिथांमोनाबो आदारखौ नागिर नागिर जायो समाव आदार मोनबाथाय दै दै मोना बेफोरबायदि आदार मोनबाथाय दै मोना दै मोनबाथाय आदार मोना बेफोरबायदि जायो। नाथाय जोंनि गेजेराव बा सुबुं हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायाखै माखासे समाव नाथाय जोङो आदारखौ जोङो लानांगौ सम मथे जानांगौ नाथाय जोङो आदारजों लोगोसे जोङो माखासे जोङो बेदरफोर जायो। एबा जोंनि सुबुंफोरा माने सानफ्रामबो जोङो बेदर जाबाय थानायफोरखौ जों नुयो जेरै बेफोरबायदिनो जोङो अमा बेदर थायो हांसो बेदर थायो बोरमा बेदर थायो मैसो बेदर थायो बेफोरबायदिनो दाउ बेदर थायो नोंगौ खौ बेदरखौ जांगौ नाथाय जोङो सम मथे बेदरखौ जायोबा मोजां जाहाथे जोङो सानफ्रोमबो जों बेदरखौ जायालासिनो सप्ताफोराव जों जुदि खननै गाहामल' जुदि जायोबा जों बे जोंनि देहानि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो जाहाथे जोंनि बेदरखौ जुदि जों जाबाय थायोबा जोंनि देहाया बांसिनसो जों नस्थ' जालांयनायखौ नुनो मोनो। जेरै बाराद्राय जों बेदर जायोबाथाय जोंनि मोदोमा एसे देरनो नागिरो गिदिर जानो नागिरो बेफोरबायदि माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो माखासे बेमार आजारफोरनिफ्राय नाथाय जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों सावस्रिखौ लाखिनो थाखाय माखासे जोङो हेफाजाब खालामनो हानायजों लोगोसे नों माने दाथ' गोजां बोथोर मोजां।
बुस्थुफोर इदिनो मा-माखासे फलमल फोरखौ जानाया मोजां जाहाथे जों बेदरफोरखौबो जायालासि बा अमा जायालासिनो एसे जोङो दाथ' दैलां बोथोर दैलां बोथोराव जों लकेल नाफोर मोनो माखासे जोंनि लकेल मैगंफोर मोनो बेफोरखौ जोंङो जानांगौ जाहाथे जोङो बेदरफोरखौ जोङो बांद्राय जायाबालासिनो नियमनि जानानै मोनदों होननानै जोंनि सुबुं फोरा माखासे जासोलाबायनो नागिरो बे सप्ताफोराव खनसे बा खननै इफोरबायदिल' जायोबा मोजां होननानै आं सानो नाथाय जों नुबोदों जोंनि सुबुंफोरखौ गोबां दिनावनो एबा सप्तायाव स्नि सान थायो स्नि सानावबो स्नि सान बेदर जानायखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो माखासे बो माखासे न'खरफोराव अनेक रोखोमनि जानाय थायो जेरै फिथाइ साम खाम जाया माखासे बेफोरबायदिनो गावनि देहानि थाखाय माखासे फिथाइ सामथाइ जानानै एबा माखासे रुटिफोर जानानै हर फोराव जोङो खाथायनाय नायखौबो नुनो मोनदों हरफोराव खाथायनायखौबो नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो
गावनि देहाखौ बेफोरबायदिनो जों जोथोन लानांगौ जानायनि बेलायाव जेरै जों अनेक रोखोमनि जानाय थायो जेरै जोङो अनला दाउ बर'नि थिग बेफोरबायदिनो नारजि अमा सबाइजों दाउ एम्फौ लाथादो अनला अनला अनेक रोखोमनि ओंख्रिफोर जोङो दा दैज्लां बोथोराव संनानै जानो हायो नोंथां समावनो नोंथांखौ बा बे बेलायावनो जानायनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे बुंबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ ओ जानायाथ' जोंनिया जों-जोंनि माने जानाया बिदिनो मैगं मैलाफोरा माने जोंहा बांसिन मोजां जायो आरो देहानि थाखाय बिनि थाखायनो माने ओ सबाय बिमा बायदिसिना भिन्दि आलु बेफोरखौ बांसिन जाबा माने देहाफ्रा थिग जायो आरो बिदिनो ना बेदर फोर जाबाय थाबा माने देहाफोरा सोलेरबां जालाङो आ बिदिनो बेमार आजारफोर जालांनो नागिरो लासैनो हमफानो नागिरदोंमों ना गासिबो मैगं थाइगंफोर हेलदि बुस्थु जायोबा माने बेमार आजारफ्रा थाब जानो नागिरा बिदिनो जाथारनांगौ अमा बेदरफ्रा माने एसे बैसोफोर जाबाथाय माने एसे गाज्रि मेजेम बारा नालाय माने मैगं थाइगंफोर दङ' जानाय आदारनि थाखाय मैगं थाइ थाइगंफ्रा माने मोजां आरो थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदिसिना फ्रुइटसफोर जानांगौ बेरे फुङाव फुङाव सिखारनानै मानो एसे एक्सारसाइस खालामखांनानै बा बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जानांगौ आरो ओमफाय बिनि उनाव बेलासिफ्रव लान्च खामनाव बेलासियाव लान्च मोनायाव दिनार बिनो बेलासियाव सोरबा जाग्राफ्रा ओंखाम जासिगोन गावबा गावनि गोसो सो सामथायफोर जायोबा बांसिन मोजां जायो आरो जामुं आदारनि थाखाय बिनो देहाफ्राबो एसे स्ट्रंसिन जायो बिदिनो जोङो जायोबा मोजां आरो जामुं आदारनि फोरखौ जाग्रोनो मोननाया
नंगौ नोंथाङा जिथिनि जि खिनिखि बाथ्रा फोरमायदों बेफोर बाथ्राया गासिबो बो सैथो नोंगौ जों जानांगौ सम मथे जानांगौ जों सम मथे लोंनांगौ नाथाय जोङो नोंथाङा फोरमायदों बेदर बेनि अनगायै जोङो माखासे जों मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्लाथाय जोङो देह थाखाय मोजां मोन होननानै नोंथां बुंनांगौ। बुंदों बे समाव नोंगौ जों मैगं थाइगंखौ जानांगौ ना थाय जोङो मैगं थाइगं गोजाब्लाबो जों हाथाइ बाजारनि बायाबालासिनो जोङो जिथुनखि जोङो न'आवनो न'आवनो मोननाय जोंनिया लकेल मैगं एबा जोंनि जोंनि बारिफ्राव लकेल मैगं थायो बेफोर लकेल मैगंफोरखौ जानांगौ नाथाय जोङो नुदों जोंनि माखासे हाथाय बाजारफोराव बायनाय माखासे मैगंफोर बे मैगंफोरखौ जों माखासे केमिकेल होनानै होनायोबा जोङो माखासे मैगंफोर माखासे मेडिसिनफोर सारनानै जों मै मैगंफोरखौ जों बानायनाय एबा गायनायफोरखौ जों नु मोनो ओंखायनो जोंनि देहायाव माखासे बेमार आजार फ्राव सोमजिनाय जेरै मेगननि प्रब्लेम किडदिनि प्रब्लेम बायदि बायदि बेरामजों जों मोगा मोगि जानायखौ जों बे समाव नुदों। नुनो मोनदों माखासे मैगं थाइगंनि गेजेरजों बेराम आजार जानायखो बेनिखायनो जोङो बेनिखायनो जोङो हाथायबाजारनिखो बायालासिनो न'निनो जुदि जोङो फ्रेस फ्रेस जुदि जोङो थाइजौआनो होन खान्थालानो होन थालिरानो होन बेफोरखौ जोङो बायनानै जानांगौ जेरै जोङो थालिरना थालिरनि खौबो जोङो दिनैनि दिनाव मोजां मोनजाला हाथाय बाजाराव माखासे मुलि होनाय बेखौ जों मोनजायो थालिरफोरखौ जों थाइजौफोरखौ जों दिनै हाथाइनिफ्राय बायना जा-जा-जायो जोंनि गामिफोराव दिनै थाइजौनि जिथुनाखि बिफां बेफोरखौ बिरद खम जालांनो हमदों जायनि जाहोनाव दिनै थाइजौनि दामा जोबोद जानो हमदों ओंखायनो जोङो हायोबा न'फोरावनो गायनानै जायोबा मोजां होननानै बे समाव बुं गोन आरो।
ओं।
नंगौ नोंथां‌। जोंना समा जानानै फैबायमोन इयुन समाव एबा नेक्स्ट समाव नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।